अ नोंथाङा खोनादोंना? थाङा बोरैहाय दङ?
औ मोजाङैनो दं दे आंबो। नोंथाङा बोरै दङ?
आंबो मोजाङैनो दङ आं नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोना जाबाय आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादों नोंथाङा सम दङना?
औ औ दे बुं दे सम दं।
जोङो माने बर'फोरनि ओ दोरोङारि ओंख्रि जानाय लोंनायनि सायाव एसे सावरायनि नामा नोंथां?
औ औ सावरायजायो।
औ औ। होमबा गिबियाव आङो ओंख्रि बे बर'फोरनि दोरोङारि बर'फोरनि ओंख्रिनि मो-सायाव एसे फोरमायना होग्रोनि नामा नोंथां?
औ दे फोरमायलायना होदो।
जेनेबा ओ बुंनो थाङोबा जोंहा बर'फ्रा माने गोदो गोदायनिफ्रायनो आथिख दासिमहालागै माने जोङो बेफोर ओंख्रिफोरखौ मोजां मोनो जे जेरैहाय जोंहा माने बर'फोरनि गुबै खाजायानो जाबाय ओंखाम थाइ ओंखामानो थाइग्रोयो नङा होमबा? ओ जोंहा बेजों लोगोसे गोबां बर'फोरा मोजां मोननाय दोरोङारि ओंख्रिफोर दङ जेरैहाय जोंहा सबायजों साम' अनलाजों जों दाउ बेफोरबायदिनो मैथाजों ना अमाजों नारजि बेफोर माने बर'फोरनि जोबोद मोजां मोननाय ओंख्रि आरो। अह जायखौ जोङो बिदैजों संनाय जायो। बुंनो थाङोब्ला ओ जेनेबा गिबि अमाजों नारजि जेरैहाय जोङो नङा होमबा
औ औ
बेहाय जोंना नारजिखौ ओ रा जेनेबा ऐ गोदोर जा जेनेबा गिदिर जाबोयो एसे हाया बाथाय जोङो बेखौ ला जों
औ औ
हेल औ सान्दुंआव फोराननानै बे फाथोआ जेनेबा बिलाइ बिलाइआ जेनेबा गोरा जायो अब्ला मानो जोङो खौ ओ थाखाय जेनखौ जोङो नारजिखौ जेनेबा जोङो खायफाया ओ रुग्रोयो एबा खायफाया दैयाव सोमहाबना दोनो आरो आरो जोंङो बेजों लोगोसे खारैफोर ओ बे नारजि अमा संनाया जोंहा खारैनो गोनांथि जायो बेयाव गोबां रोखोमनि ओ जायि ओ मस्ला मस्लिफोरबो होनाय जायो खायफा खायफा माने ओनसोल लाना ओनसोल संनायफोरा आलदा आलदा रोखोमै जायो आरो
औ जायो
बुंनो थाङोबा बे जायखौ बुङो नारजि बे नारजिया बरफोरजों माने गोख जोबोर गोथौवै माने सोमोन्दो एंगार हायै दङ होनना जों फोथायो आरो हयथ' नोंथाङा बे खौ मिथिखाय जानांगौ जेरैहाय जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो माने ओं नेमखान्थि दङ जेरैहाय जोंहा माने गोजाननिफ्राय आलासि फैब्ला माने बे बा फैफेरै आलासिफोरना मानोे जोंहा बे नारजि ओंख्रि एबा गोखा ओंख्रिखौ जाहोनाय जाया आरो एबा बेफोरबायदि जाहैबा आरो जेनेबा फैनो बायो नायनो बायो सोमोन्दो नागारलायो बेफोरबायदिखौ जों फोथायनानै थायो आरो दासिमहालागै आरो जोंहा दंबावो बे मानसि थैनायनि सारादुफोरावबो जोङो बे ओंख्रिखौ बे गोखा नारजिखौ होनाय जायो आरो जेरै हाय नोंथांङा मिथिखायो जानांगौ बे नारजिया जेनेबा बे मानसि थैनायाव बाहायनाय जायो जेरैहाय सोमोन्दो नागारलायनाय बेफोरबादियाव माने बेखौ बे बेखौ बाहायनाय जायो आरो नारजिखौ ओ आरो आरो जोंहा बेजों लोगोसे अनलाजों दाउ जेरैहाय जोंङो अनलायाव अनलाजों दाउ जानो थाखाय जेनेबा जोंङो अनलाखौ गिबियावहाय जोंङो माइरंखौ सोमनानै दोननाय जायो नंङा होमबा ब्ला सोमना माइरं इसे रुहाबो जेनेबा बेखौ जों इसे दैखौ सरलांनो‌ थाखाय मोनसे आयजें आव बोखांना दोननाय जायो। जेब्ला बे दैयासरब खाङोब्ला बेखौ आथिखालावथ उवाल बिदिनो ग्रेन्डार मिसिं बेफोरबायदि दिंखि बेबायदि थायोना आ थिखालाव आथिखालावथ बांसिन उवालाव देनायखौ जों नुनो मोनलिया बांसिनै ग्रेन्डार मेचिन बाहायनायखौ नुयो आरो
औ औ
बेफोरजोंबो बेफोरखौ बाहायनाय जायो आरो जोंङो बे अनला संनायाव जेब्ला दैया ग्लब ग्लब गोदौयो अब्ला जोंङो बे ओ अन गुन्दै होनो जायखौ जों बे अन गुन्दै
औ
लाइबेयाव जोंङो मा रोखोमनि अनलाया अमाजोंबो गासैजोंबो संजायो आरो दाउजों खिन्थु जोङो साबसिन मोनो।
औ औ
बे-बेबादिनो माने बेफोर ओंख्रिफोरा जों बरफोरनि थाखाय ओ जोबोद मोजां मोन बेखौ मिथिखायो जानांगौ बुंनो थांङोबा जोंहा गोदोनिफ्राय लानानै माने बर' फ्रा बेबादि बरफोराथ गोदोहाय माने गोदोजों दानजजों रुजुबोबा गोबां फारागथि दङ जेरैहाय जोंङो गोदो बहाबा मैहुर खालामनो थांब्लाबो जेनेबा बेफोर बादि नुनो मोनोमोन आरो नुनो मोनो आरो फायनो ओ ओरैनो मा मा ओंख्रिफोरखौ जानो मोजां मोनो एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ आंथ बर'नि सबाय ओंख्रिखौ बांसिन गोथाव मोनो ओमफ्राय बेजों लोगोसे बिनो अनलाजों दाउ बेखौबो मोजां मोनो।
औ नोंथां
ओमफ्राय औ ओमफ्राय ओ बर'नि गोदोनि जानाय लोंनाय होननानै बुङोब्लाथ मेरला दङ। ओ बेजों लोगोसे खोनो औ बर'फोरा माने गोदोनिफ्रायनो माने ओ बेफोर संनायाव बहुद माने एक्सपार्टमोन आरो। ओ बिथांमोना औ बेबादिनो बेबायदिनो बर'नि संनाय होनोबथ जों गोबां रोखोमनि मोनो। ओ जेरै फ्राम फ्राम एवफ्रामनाय ओमफ्राय लाव लाव ओमफ्राय ओ बर'फ्रा माने ओ दोनथुमनानैबो जानायखौ रोंगौ माने ओ दोनथुमनायनि बेलायाव दोनथुमनायनि बेलायाव जेरै ओ नाफोरखौ फोराननानै गोरान खालामनानै गोबाव समसिम जायो ओमफ्राय बेदरफोरनि बेदरफोरनि बेलायावबो बेबायदिनो ओ अमा बेदरफोरखौ आ आसार बायदि। आसारखौनो बुंजागोन ना
औ नंगौ नंगौ औ अमा बेदरनि आसार औ औ बानायनाय जायो औ
दोनोमोन ओ बिसोरो माने जानाय लोंनायाव माने ओ एक्सपार्टमोन आरो जानाय लोंनाय खौल बुंनोनाङा जोङो माने खामानि मावनायफोरावबो एखस बारमान बि दानाय लुनाय गावनो दाना लायोमोन, ओ माने ओ बर'नि जानाय लोंनाय होनब्लाथ' जोङो गोदोनि जानाय लों दाबो जायो बारु ओ
उम औ साम' जों सबाय औ औ
औ माने ओ गोदोथ' ओ जोंखौ एसामिसफोरा मुगैयोमोन नालाय साम' जाग्रा बा अमा जाग्रा दा बैफोरनो माने फोर मानसियानो माने बर'नि साम' अमा बेफोरखौ माने ओ बाजै हटेलफोराव औ औ माने ओ गावथ' संनो रोङा बेनि खायनो बिसोरो माने बाजै हटे टेलफोराव थांनानै जाहैनायखौ जोङो नुनो मोनसै आरो
अगौ। ओ थारैनो बुंनो थाङोब्ला माने आथिखालाव माने गासिबो फोर जेरै अनलाजों दाउ ओ सबायजों सबायजों साम' बि फोर नारजि अमा बेफोर गासैखौ माने गुबुन फोराबो माने जानाय खौ जों नुनो मोनो आरोना आथिखालाव माने ओ थिग बेबायदिनो बुंनो थां बा जोंहा माने आथिखालाव बे जानाय बेलाजों लोगोसे जेरै जोङो साम' बे साम' खौ जोङो दैमायाव मोननाय जायो आरो ओ बे साम'खौ दैमायाव मोननायावबो जोंहा गोदोनिफ्राय गोबां फोथायबोयो जेरैहाय जोङो सनिबार मंगलबार फोरै फुङावनो सिखारनानै थांबा जेरै साम'फोरखौ बांसिनै जागानाय नुनो मोनो बेफोरबो माने बर'फोरनि मोनफा मोनफा फोथायनाय आरो माने गोदोनिफ्रायनो जोंहा फोथायनाय दंखायो ओ बेजों लोगोसे जेरैहाय जोङो साम' खौ साम'खौ मा रोखोमनि खननांगौ बे बादि बादिबो जोंहा मोन मोनफा मोनफा नेमखान्थिफोर दंखायो जोंहा गोदोनिफ्रायनो। ओ थिग बेबायदिनो आरोहाय जोङो बुंनो थाङोब्ला ओ साम'आव गोबां रोखोमनि गिरुफोरबो थायो जों बेफोरखौ सुस्रांनो थाखाय खाय माने बेखौ गोबाव सम सिम एबा खाय फा हरसे खायबा गोबाव सम बिदि सोमहाबनानै दोननांगौ जायो आरो दैयाव बेबायदिनो सोमनानै दोनो आरो बेजों लोगोसे जोङो ओ साम'आव दाखोनबो थायो ओमफाय साम'खौ जेनबा एसे एसे बिजौफोरखौ माने दानसना गारमायाबो जायो आरो माने बेयाव गार जि मैला आरो बिखौ मोनसे ओ जलंगा एबा मनाफोरजोंबो लाना गोबा हुखनाय जायो बेनि जेन गाज्रि मैला गिहु नांनायफोरा खारगोन बेनि थाखाय आरो।
औ औ।
गोबां सामुआबो रोखोम थायो जेरैहाय थुमफ्रु थायो गोलाव थायो ओ उम सामु लादाय बि गिदिर गिदिरबो थायो आरो अ सामुखौ जोंङो साम' दाखोन थायो ओ दाखोन थायो बेखौ नोंथांङा मिथिखायो जानांगौ जेरै साम'खो रुनानै एरखनानै आलुफोरजों एवनाबो जाजायो आलु साम'आबो गोबां रोखोमनि बेबायदि जायो आरो माने ओ बेखौ जोंङो मो मोजांङै जेने बा बिदि जानाय जायो ओ साम' साम' माने जोंनि नि थाखाय जो गोबां मानसियानो फोथायो जे साम'खौ जाबा जोंनि ओ जेनेबा ओ मेगनाव हाय माने गाज्रि जायो बेफोर माने मोजां जायो बेफोरबायदि होनना जोंङो माने फोथायो आरो माने गोदोनिफ्रायनो माने बेफोरबो जोंनि बर फोरनि मोनफा मोनफा मोजां मोननाय ओंख्रि आरो जेरैहाय जोंङो गोदोनिफ्राय लाना जोंहा आथिखालाव गोबां फारागथि दंङ जेरैहाय जों गोदोनि फ्रायनो जोंहा जा बहाबा बिलोफोराव ना गुरनो थांबाबो नाफोर मोनबा माने जोंहा मिथिंगानि मिथिंगाजों गोबां सोमोन्दो दंङ गोदोनि मानसिफोरा जेन बे मिथिंगायाव मोननाय मैगं थाइगंफोरजों माने बांसिन रुनानै ओ दैजों नांगौ बि बिबांनि होना माने रु रुनानै संनानै जानायखौ जोंङो मिथिनो मोनोमोन आरो
औ औ
आथिखालाव माने बांसिनै रुना जानायखौ खम नुन खम नुनो मोनो आरो ओ बुंनो थांङोबा जोंङो जायखौ बुङो खारदै जोंङो बे खार दैनिफ्रायबो माने जोंङो खारदैखौ बानायो होनबा आरो जोंङो गिबियाव थालिर बिफांनिफ्रायनो बानायनाय जायो जेरै थालिर बा जोंङो थालिर जिनना सान्दुंआव फोराननानै जेरै बिनि ओ हा सिङाव थानाय बिनि थालिरनि मादा फोरफोरखौबो जोङो माने औ गोरान खालामनानै माने बेफोरो साबसिन जायो आरो माने खारदै बा खालामनायाव ओ जोङो बेफोरखौ माने मोजाङै फोराननानै खौ अराव सावनानै माने बेखौ सालि खनानै माने मोजाङै दै जों दै होना माने सरतनाय जायो आरो ओ बेबादिनो माने खारदैखौ जोङो बाहायनाय जायो आरो ओ आथिखालाव बांसि दिनो खारदैखौ बाहायनाय खम बिबांनि बाहायनायखौ नुनो मोनो माने गोदोनि दिनावथ जों गासैखौ माने खारदैजोंनो जानायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो
औ मोनो औ
माने नोंथाङा आरो गोदो आरो दानि माबाफोर फारागथि नुदोंना बे ओंख्रि जानाय लोंनायफोराव एसे फोरमायनो हागोन नोंथां।
औ जानाय लोंनायाथ बेनो मोनसे मेेनना जाबाय आथिखालाव बांसिनानो थावसिन जायो थावनो थावजों एवो माने
औ नंगौ नंगौ
औ गोदोथ' आरो थावनि
अ बुं
औ गोदोथ' माने थावनि बारा बाहायनाय गैयामोन औ।
अ अ नंगौ थारैनो ओं ओं।
औ बेथ' थाङाथ' गेजेर ससेनिफ्रायसो फैनाय नालाय औ गोदोथार बुंनो थाङोबाथ' जोङो बै बरफोरा बा बर फोरल नङा सुबुं माहारियानो हांनानै जायोमोन बा रुनानै जायोमोन बिब्दिनोमोन आरो रुना जानायबा मा जानाय ब मेनानै जा जानाय थालिर बिलाइफोराव
अ अ औ बेबायदि मेनानै जानायफोरखौ अ औ
औ ना बेफोर ना फिसाफोरखौ ओ उम बर' आइजोफोरा गुरना लाबोनानै बेफोर नाफोरखौ मेनानैबो जायोमोन
औ औ उम नंगौ।
बा बिदिब्ला नोंथांजो औ औ दे बुं दे